ओं खोनादो नोंथां
खोनादों ओ नोंथाङा जुदि फ्रि दङ ब्ला ओ दसे सम सावरायनो हागोन नामा नोंथांजों
औ हागोन दे
ओ अब्ला मा होनो गुबै आयदा महरै जे बर'फोरा औवा बिफांखौ ओ माबोरै बाहायनाय जायो बेनि बागैनो सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां
औ सावराय जागोन दे नोथां
औ औवा बिफांखौ जोङो मा नो बर' माहारिफोरानो गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोदों बाहाय एबा बाहायबोनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां ओ जेरैबायदि न' लुनायनिफ्राय लानानै माखा से गोबां गाव गावनि नांगौखिनि मुवा बेसादफोर जेरैबायदि सान्द्रि संग्राय जेखाइ खबाय आरोबाव मा माखासे आबाद मावनाय बिथिंफोराव बैफोर गासैबो आगजु फोरखौनो मानो औवानिफ्राय बानायनानै लानायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
जे बर' माहारिफोरा औवा बिफां गैयाब्ला मा नो गासै बो आगजुफोरखौनो बानायना लानो हानायाव गोबां गोब्राब जागौमोन बेनिखायनो औवा लाइ फांङाबो मा नो जोंनि बर' माहारिफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार बेसाद होननानै जों बुंनांगोन नंगौना नोंथां
औ औ
उम अब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे नोंथांमोननि ओनसोलाव जे औवा लाइ औवा बिफांखौ मा मा हाबायाव बाहायनायखौ बांसिन नुनो मोनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
मा होनो जोंनि थ' नायोब्ला नुनो मोनोदि औवा बिफाङा जोंनि थाखायहाय मोनसे गोनांथार मुवा बेसाद बा जेनेखियानो होन आगजु बानायनायाव गोबां बिथिङाव नो हेफाजाब होयो आरो
औ नोंगौ थारैनो
जेरैहाय जोङो गिबावनो बुंनो हायोदि न' बानायनाय न' बानायनायनि बिथिङावहायनो होन बर' समाजाव बा न' मोनसे मोनसे गोबां गोहोम बिहोमा होबोदों औवा फिफाङा बा संसार जानायाव था खाय न'आनो मोनसे गाव मोनसे न' एबा उखुमनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ थारैनो
बे-बे औवाजोंनो बानायनो था बानायनानै जायो बे न'फोरखौहाय जेरैहाय होन बर'फोरनि संसार जानायनि बिथिङावनो होन जेरै बा हेबगिरि बा फानगिरिफोरा हेबनानै औवा फिफांनि बि गेजेरजोंनो जेखाइयानो होन खबाइयानो होन जेखि गोबां हासिबानो होन गोबां माने जोंनि जिउ खुंनाय राहायावहाय औवा बिफाङा जोंनि थाखाय गोबां हेफाजाद होबोदों आरो रांखान्थिनि बिथिङावनो होन गोबां मदद खालामबोदों जाय मुवा बे मुवा बेसादफोरखौ फाननानै फानगिरिफोरा गावनि जिउ खुंनाय बेलायावहाय मोनसे रैखाथि होयो एबा रां आरजिनो हायो
होन बर' आयजोफोरा ना गुरनो थाखायहाय जोङो औवा बिफांजोंनो जेखाइ हेबनाय बा खबाइ हेबनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ थारैनो
औ जेरैहाय बर' आइजोफोरा जेखायजोंनो गोबां बिलोफोराव थांना नानैहाय ना गुरनानै ना फाननानैहाय जोंनि रांखांनाय रां खान्थिनि बेलायावहाय बा जिउ खुंनायनि गावनि जानाय आदारफोरनि सायावहाय गोबां रैखा खालामबोदों माने बे रैखा खालामनायावबो औवा बिफांनिनो मोनसे गोबां बिहोमा दं माने माने जे औवा गैयाबा जोङो बोरैहाय जेखाइ खबाइ हेबनानैहाय बोरैहाय गुरहैनानै बोरै रां आरजिनो हायोमोन माने औवा बिफाङा जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार मुवा नङा होमबा नोंथां बा मुवा बेसाद औ
दे नों होमबा नोंथांमोननि ओनसोलाव औवा बिफांनि बा औवा बिफांनि बिहोमा बेहाय बोरैहाय बाहायबोयो बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन थारैनो जे औवा बिफाङाथ' जोंनि बर' माहारिफोरनि थाखाय मोनसे एंगारनो हायै मोनसे आगजु होननानै जों बुंनांगोन ओ जेरैबायदि ओ मा होनो आबाद मावनायनिफ्राय लानानै गिबियाव आरोबाव मानोे बिनिस्रायबो गिबिसिन न' लुनायनिफ्राय लानानै बर' सुबुं माहारिफोरा औवाखौनो गाहाय हिसाबै बाहायबोदों जेरैबायदि न' लुनायाव बाहायनाय औवा आरोबाव बेजों लोगोसेनो गावसोरनि माखासे नांगौखिनि आइजें आयलाफोरखौ औवाजोंनो बानायनानै लानायखौ जों नुनो मोनबोदों उम बुंनो थाङोब्ला बर' सुबुं माहारिफोरा गोबां बेैफोरबायदि आइजें आइला बानायनाय बैफोर मा होनो बैफोर आयदाफोरावबो गोबां रोंगौथि गोनां दं होननानै जों बुंनांगोन जेरैबायदि जेखाइ खबाइ हेबनायनिफ्राय लानानै खादा खेरखा आरोबाव बेबायदिनो गोबां सान्द्रि संग्राय बैफोरबायाददि हेबनानै ओ गाव गावनि गोनांथि जानाय आगजुफोरखौ दिहुननानै लायो बेनिखायनो जों बुं बुंनांगोन जे बर' सुबुं माहारिफोरा गोबां बैफोरबादि खामानि फोराव गोबां रोंगौथि गोनां दं होननानै जों बुंनांगोन नङा होनबा नोंथां बेफोर गासै खौबो मानो बर' सुबुं माहारिफोरा औवानि फ्रायनो दिनानै लायो ओ फारसेथिं मानो माइ दोननो थाखायबो बाख्रि बानायनानै लायो बे बाख्रिखौबो मा होनो औवाजोंनो दिहुननानै औवाजोंनो बानायनानै लानायखौ नुनो मोनो नंगौ नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ थारैनो
औ आरो बेनि अनगायैबो आबाद मावनायनि बिथिङाव नायनो थाङोब्ला जों नुनो मोनो जे औवाखौनो बयनिख्रुइबो गिबिसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि माबा मोनसे आबाद एबा मा मानलाग्रा लाइफांफोरनाव बैसां होनो था खायबो मा बाहायोनो औवाखौ बाहायो आरोबाव जेरैबायदि हालौनायाव जेब्ला नांगोलजों हालौवो अब्ला नांगोलखौ बोनो थाखाय बेयाव मा बाहायो नो जुंगाल एबा मा मै मैखौ बाहायनो थाखाय मैखौबो माजों बानायोनो औवाजोंनो बानायो अब्ला आबाद मावनायावबो जे औवा औवानि आइजें आयला एबा आगजु गैयाब्ला जों आबाद मावनो हाया होननानै जों थारै बुंनोबो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
ओ बेनिखायनो औवाया जोंनि बर' माहारिफोरनि गेजेराव बे औवा लाइफांखौ मो मोनसे गोनांथार ओ आगजु एबा गोनांथार मुवा एबा बेसाद होननानै जों बुंनो हायो आरोबाव बिनि अनगायैबो जोङो माखासे मा होनो गाव गावनि ओ गोलोम बोथोराव बाहायनाय गोदोनि समावथ' मा मोननो आथिखालनि बा माखसे बिगियानारि दिहुनथाइ दाजेम जेरै फांखाफोर गैयिनि जाउनाव गोदोनि समाव मा मोननो औवाजोंनो गिसिब हेबना नै लायोमोन जेराव बार सिबनो था खाय नङा होमबा नोंथां औ आरो बेनि अनगायैबो मोनसे
गैया नालाय
औ नंगौ थारैनो ओ बिनि अनगायैबो मोनसे गोनांथार ओ गोनांथार होननानै जों बुंनांगोन जे बर'नि मोनसे धोरोम फुजिनाय एबा बाथौ दुमनो थाखायबो बा बाथौखौ दुमनो थाखायबो मा खालामो नो औवाजोंनो बे बाथौखौबो दुमनायखौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
औ-औवाया बेनिखायनो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि बेनिखायनो नुनो मोनो जे गासैबो बर' न'खर फोरावनो बा गामि ओनसोलाव थानाय जेसेबांखिनि बर' न'खरफोर दं बैफोर न'खरफोरनियाव मानो बयनिबो न'खराव औवा सुबबा थानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ।
ओम आरो बाव‌ जोङो बे औवाखौनो जे बर'फोरनि मोनसे ओ फो थायनाय दं जे सोरनिबा न'खराव मानसि थैयोब्लाबो मानो औवाजोंनो बैसां बानायनानै बाननानै लांनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
बेबो मोनसे जोंनि बर'नि मोनसे फोथायनाय होननानै जों बुंनांगोन जे औवा गैया ब्ला जों मानसि गोथैखौबो बानना लांनो हाया बेनि खायनो औवायाबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो थिग बेबायदिनो औवाखौ आरो गोबां खामानिफोराव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै बेबायदि मा होनो ओ गाव गावनि नांगौ जिरादफोर जेरै बेबायदि दामनाय देनायावबो बर' माहारिफोरा औवाखौ बाहायो जेरै सि फुं आरोबाव मा होनो बै माखासे दामग्राफोर दं। बैफोर दामग्राफोरखौबो औवाजोंनो बानायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नों
औ गंगनाखौबो औवाजोंनो बानायनाय
औ गंगनाखौबो बानायो। आरोबाव जे सिफुङनो सिफुंखौनो जों औवाजों बानायो जेराव सुफुङानो जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार हारिमुवारि मोनसे आगजु होननानै जों बुंनो हायो नङा हबा नोंथां बेखौबो मा जों औवाजों बानायनानै लानायखौ नुनो मोनो। ओ अब्ला नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओ जोंनि लायरायनाय एबा सावरायनाय समाबो जोबनानै फैबायमोन नोंथां? नङा होमबा ओ आ साखालामो उनफोराव आरोबाव सम मोनोबा मोजाङै सावरायबावसिगोन।
औ औ।
बिदिब्ला दोनथ'दिनि नामा?
औ दे नोंथां औ।
औ दे।
दे।